आ। हेलौ।
औ हेलौ।
हेलौ नोंथाङा फ्रियावनो दंना?
औ नोंथां आं दायो फ्रियावनो दोंथ'यो।
आङो ओ जों सानजों मोनसे टपिकनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। बिदिनो दसे समखौ हागोन आरो ना।
अ नोंथां नोंथाङा आंनो बैसागुनि सोमोन्दै
औ।
फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां।
माने बैसागुनि सोमोन्दै आरो ना।
औ नोंथां।
अ' बांद्रायखौथ' हानाय नङा एफा एनैयै फोरमायथिना होनो हागोन आरो ना‌
औ नोंथां।
औ माने औ। माने मिथिनो मोननाय बायदिबाथ' बैसागुआ इदिनो आसामावनो मोनसे औ माने फालिजानाय मोनसे गेदेर फोरबो आरो ना। औ। बेखौ माने गोबां आसामनि थागिबिफोर सुबुंफोरा फालियो आरो बेखौ ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बांसिन फालियो आरोना माने
औ।
औ जेरै आसामिस फोरबो फालियो इदिनो गोबां हारिफोरा फालियो आरो माने आसामाव थानाय सुबुंफोरा।
औ नोंथां।
औ मिथिनो मोननाय बायदिबाथ' बैसागुआ बिदिनो सैथ्र' दाननि बिदिनो जोब जोबथा सानखालिनिफ्राय जागायो आरो।
औ नोंथां।
बिदिनो औ माने। सिथुर दाननि जोबथा सानखालि बिदिनो मोसौ थुखैयो बर'फोरा इदिनो औ माने मोसौखौ बिदिनो बायदिसिना फिथाइफोर जेरै
औ।
जेरै थाइखा फिथाइ, फान्थाव, हालदै गोथांफोर, लाव बिदि माने फिथाइफोरजों हानानै मान रागानि होयो आरोना मोसौखौ औ जेरै औ जेरै बाब्रिक'फोर रायदों बिलाइजों बुस्रियो आरो बिदिनो औ मोसौ थुखैखालि इदिनो मोसौनि दिरुंफोरखौ इदिनो बे बोरायखौ गारनानै गोदानफोरखौ होयो। आरो बिदिनो औ माने बिदिनो खाहैनोसै समावहाय बिदिनो दैजों थुखैयो मोसौखौ
औ।
औ माने बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना। आरो औ बिदिनो बैसागनि एक थारिक खालि बिदिनो फुंङावहाय दुगैस्रां लोबस्रां दुगैस्राब लोस्राङै बिदिनो गेदेरफोरखौ खुलुमो। माने उन्दैफोरा आरोना बिदिनो।
औ नोंथां।
औ बिदिनो माने बोर लालायो आरो माने।
औ।
औ बिदिनो अखानायैनिफ्राय। बिदिनो बैसागुआवहाय रंजायो मो सायो बिदिनो न' न' थांनानै सेंग्राफोरा सिख्लाफोर आलदा माने बिहामजोफोर आलदा इदिनो गथ' गथायाइफ्रा आलदा आरो गथ' गथायफोर आलदा बिदि मोसानाय नुनो मोनो आरोना औ औ माने औ। आरो बेयाव गोबां रोखोमनि जिफोर जेरै, समायना रमायना गाननाय नुनो मोनो। जेरै, औ गोमो दख'नाफोर। गोजा फालि आरो जेरै- हौवाफोरा गामसा गोथांफोर गानो आरो बायदि बायदि गाबनि आर'नाइफोर लायो। माने बिदिनो गाननानै बैसागुआव मोस मोसायो आरो माने रंजायो जेरै, खाम सिफुं सेरजाफोर जेरै जथा गंगोनाफोर बायदि लानानै मोसानाय नुनो मोनो आरोना।
औ नोंथां।
औ आरो बैसागुआव बिदिनो। माने गोबांफोर मैगं थाइगं खांनानैबो गोखा गोखै जानो नुनाय मोनो
औ।
जेरै गोबां ओ गोबां मैगंफोर जेरै, माना मुनि खिफि बेन्दोंफोर माने जेरै माइसुन्द्रिफोर बिदिनो लाफा सायग' मैगं आरो। बिदिनो गोबां मैगंफोर दंबावो आरोना जेरै खुंखाफोरखौबो जानाय नुनो मोनो।
अ नोंथां।
औ माने बिदि खांनानै जायो आरो बैसागुखौहाय। माने गोदोनि फोथायबोनाय बायदिबथ'
औ नंगौ।
औ। बिदि होन आरो
औ नोंथां।
औ नोंथाङाबो गुसुङै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां।
माने नोंथाङा मागोनि बागै गुसुुङै।
मागोआवहाय बाराबोथ' बुंनो हानाय नङा आं नोंथां। फंनैसोसो बुंनो हागोन।
औ।
मागोआव जोङो। अन देनानै फिथा जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ
गोबां रोखोमनि फिथा जेरै, फिथा लावदुम, फिथा एन्थाब,
औ।
सौराय बायदि एवना जानायखौ नुनो मोनो।
उम।
गोदोनि दिनाव वाल्दआव देनाय जायोमोन। अनखौ नाथाय आथिखालाव बांसिन नानो मेसिनि नाव देनायखौ नुनो मोनो।
औ आथिखालावथ' गोबां सोलायनाय फैबाय नालाय। दायो माने मेसिनजोंनो सोलि
औ। बे अनखौहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो माइब्रा माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
फिथा बिदिनो संनानै ज' जालायनाय मागिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां मागोनि समाव।
औ।
नोंथाङाबो मागोनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां नोंथां मिथिनायफोरखौ?
औ। ओमफ्राय बांद्रायबो हानाय नङा फोरमायनानै होगोन आरोना
औ।
औ जेरै मागो मागोखौ गोबां माने हारिफोरानो फालियो आरोना माने धोरोमानो आसामाव नु आरोना बांसिन फालिनाय
औ।
औ जेरै मागो जानायनि औ मागो जागोन गाबोन बायदियाव जागोन जेब्ला अब्ला बिनि दिनैनि हरावहाय बेलागुर सावनायखौ नुनो मोनो। मोनायावहाय जेरै औ बिदि खालि दुगैस्रां-लोबस्राङै बेलागुर सावनायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ नोंथां।
औ बिदिनो आरो अखानायैैनिफ्राय उम फिथा सौरा बिदिनो एनथाबफोर साव मोनो जेरै नालेंखल लादुफोर
औ।
आरो औ माने दैनि सिथाव फिथाबो सावो ना। औ बेफोरखौ नुनो मोनो आरो माने। औ बिदिनो बेफोरखौथ' जोंथ' एसे एनैया मिथिखायो आरो माइब्रा माइरंजों बानायो होननानै।
औ।
औ जेरै औ माने जोसा माइरंफोर
औ।
बिदिखौ माने मोदोमनायनि थाखाय एफा एनै होनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
औ बिदिनो मागोनि समावहाय न' न' हाबनानै बिदिनो फिथा सौराय जालायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
औ। नोंथांनि गामियावलाय मा माथो फिथा सौराय सावनानै जायो मागो समोमावलाय?
बिदिनो फिथा थेख्लि फिथा
औ ‌
फिथा एन्थाब फिथा थावनि बिदिखौनो जानाय नुनो मोनो नोंथां।
औ।
नोंथांमोननिखैलाय माबायदि माबायदि रोखोमनि फिथा जायो नोंथां?
अ जोंनिखैथ' बिदिनो जानाय नुनो मोनो आरोना माने बांद्रायबो जाया इदिनो जेरै एन्थाब एन्थाबफोर बेफोरखौथ' बांसिनानो जानाय नुनो मोनो।
औ नोंथां।
औ जेरै। नारेंखलनि लादु बायदि खालामनानै सावो आरो जेरै लदुफोर फखरि बिदि जायो आरो माने एफा एनैयै
ओं नोंथां।
औ बिदिनो गामियाव जायो आरोना जोंना।
औ।
औ।
मागोनि समाव आबै आबौनोबो बावहरनाय नुनो मोनो ना नोंथां।
औ औ माने एवनायनि। बे एवनायखौ माने फार्स्ट होग्रोनाय नुनो मोनो आरो। ना माने रावबो जायैनि सिगाङावनो।
औ।
बिसोरनो बावहर होयो आरो माने रावबो नुयै समाव।
ओ नोंथां।
न'खराव बो मोनो
ओ नोंथां। बिब्दिब्ला आङो नोंथांनिफ्राय। गोबां दिनै बैसागुनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय। जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां बिदिब्ला दोन्थ'नोसै नामा।
औ औ नोंथां।
औ।
दे।